हेल' हेल'
औ खोनादों ना
खोनादों।
औ ओ जों दिनैहाय माने जोङो जोलुरनि बागै रायलायला जागोन दा?
जागोन राय्लायनो हागोन दे
नोंथ' माने नोंखौथ' माने बयबो मिथिखायो माने जोलुर गेलेयो होननानै
औ
थ' आं नोंनावहाय जोलुरनि बागै माखासे ओ सोंथिफोर सोंनो सानदों आरोना।
औ सों दे
माने जोलुर गेलेनायावहाय माने साबैसे ओ मानसिफोर थायो।
जोलुर गेलेनायाव जिसे जन। मानसि गेलेनाय जायो आरो।
जिसे जन ना औ
ओमफायहाय नोंलाय माने मा जायगायाव गेलेयोबा मा पजिसनाव
आं गेलेनाय जायगाया जाहैबाय गलकिपाराव
गल किफार आव गल किफार नाथ' माने एसे खामानिया थिखोनायानो ना बल हमथानांगौ मानांगौनो
औ
उम ओमफायहाय दाथ' फिफा वर्ल्ड काप जानानै दङ।
औ दाथ' जागासिनो
ओ नों नायदों ना
नायदों औ
औ नोंनि माने साबसिन मोननाय मा होनो टिमफ्रा अबे
आंनाथ' दा साबसिन थिमा जाहैबाय पर्टुगाल।
पर्तुगाल उम पर्टुगलाथ' नोंना ओय ओ मोजां मोननाय प्लेयारा माबा जागोन मा होनो गेलेगिरिया रनाल्द' खोमा
औ रनाल्ड' खृस्टियान' रनाल्ड'
उम आरो सोर सोरखौ मोजां मोनबावो?
सोर सोरखौ होनना बुङोबा बिथिनाखौ मोजां मोनो नुनु मेनदेस राफेलिय' आरो बाखि गासिखौबो मोजां मोनो मोननायालाय।
होम होम। ओम नोङो नोङो जोलुट गेलेनानै मा मा मा होनो थाखोसिम बा लेबेलसिम गेलेखो जेरैहाय डिस्ट्रिक, स्टेट बेफोराव गेलेबाय नामा?
आंथ' दा डिस्ट्रिक स्टेटफ्राव गेलेनाय जायाखै। ओरैनो जेन'बा लिगफोर जोयो ओमफाय ओरैनो एसे ट्रफिफोरनि एसे गिदिर गिदिर मेट्सफोरखौ जोयो आरो।
उम उम उम दिनैसिम ओ बिसिबां थासो ओ माहोनो मेट्स गेलेखो एसे गोसोआवफोर दं नामा माने
दिनैसिमथ' मेट्स गेलेनाया एसे गोबाङानो जाबायलै। उम ब्रैजि बाजिसो मेट्स जाबायदां।
अ होम होम होम होम।
बांसिनानो देरहाखायो ना?
देरहानायालाय देरहायो नाथाय मोनसे खोथा मा होनो गेलेयै गेलेयै लास्टावहाय कवार्टार फाइनाल सेमि फाइनालाव एसे नारा नाथ थानि गेजेराव बोरैबा जेनहैनायबो जायो आरो देरहानायबो जायो आरो।
उम।
औ।
मेङो ना गेलेला बहदनो?
बुहुद मेङो मेंनायाथ' आरो आंनाथ' पजिसन जाहैबाय गलकिपार नालाय। बला खाथियाव फैबा बिखाया दुब दुब मोनलाय लायो आरोखि।
उम होम सम सम माने बोरैबाफोर जाफ्लांनानै हाबबा टिमनि मानसिफोरजों
औ बुंजायो बुंजानो गोनांबो जायो रायजायो एसे।
रायजायो प्रेसार बहद गोलैयो आरो प्रेसारा। उम उम आरो बलनि जोलुद जोलुद गेलेनायनि अनगायै माबाफोर ओ खेलाफोर मोजां मोनबावो नामा?
औ मोजां मोनो मोननायालाय भलिबल मोजां मोनो औ।
भलिबलफोरखौबो बिदि मेच इदि गेलेयो ना
भलिबलखौ आं ट्रफिफोरनि मेट्स गेलेफेरनाय जायाखै जानायालाय ओरैनो फ्रेन्डलि मेट्स गेलेबाय। ओमफ्राय ओरैनो गामियाव गेलेयो।
ओम औ उम ओमफ्रायहाय माने जोलुर गेलेग्राफोरखौ हायेर इदि जालायनायबो खोनायो नोंलाय इदि थाङो ना थाङा बा हायेर गेले ओरैनो थाङोना थाङा?
थाङो थांनायाथ' गोबां थाङो।
अ ओम ओम। जोंनि लकेलावहाय माखासे जोलुर गेलेग्राफोरनि नाम मिथियो नामा नोङो
जोंनि लकेलावथ' ओरैहाय जोलुर गेलेग्राफोरा मिथियो मिथिनाया रनबिरमोन बिबुंमोन आरो ओरै दङ जायखिया एसे मिथियो आरो
आरो जोंनि ओरैहाय बड'लेण्ड एरियानिफ्राय नेसनेल टिमफ्रावहाय थांनायफोर सोरबाफोर दं नामा
जोंनि एरियायावथ' आं दा बारा खबर लाथ'नाय जायाखै बिदिखौ माने मिथि मिथ'माखै आं दा
अ दाथ' दोनथ'वाखैना गेलेगासिनो
औ दा गेलेगासिनो आरो नै दाथ' दा बलनि सिजोन फैबायनाा गेलेनायानो गेलेनाय जासिगोन आरो
उ एसे हेलदि हेलदि बुस्थुफोरबो जानांगोन नोङो
औ
देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय आरो माने नोङो जोलुरनि बागै माने माखासे बुस्थुफोर खोनन्थानो हागोन नामा जिथु जेखौहाय माने बिदिनो माने कमन मानसिफ्रा मिथिया बल गेलेग्रा फाल' मिथिखोमानाय बिदि माबाफोर टेकनिकफोर
बेफोरखौथ' मा होननांगौ जाखो जेन'बा बे फावल माबाफोर करना जानाय आव नायफोरखौ नामा
अ बेफनोान्द
औ जेने'बा पावोल जानाय होनना बुङोब्ला माने जोलुर जोबाबाय थानायाव माने आथिंजों आथिं जोलायनाय नाख्लायलायनाय आखाइजों हमनानै बोबथानाय बेफोराव फावल जायो आरो
ओमफ्रायहाय बे डाइरेक्ट किकनो माबानो फ्रि किकनो बेफोरखौबो एसे खोन्थाना हरनो हागोन नामा
जेन'बा पिनाल्टि होननाय मोनसे दंना माने कर्टनिफ्राय डाइरेक्ट किपारनाव जोसननाय बेयो माने कर्टआवहाय फावोल जायोबा एबा माने गावनि टिमनि आखाइयाव बला नांना होयोबा माने फिनाल मिथि मोननाय जायो आरो।
अ ओ उम ओमफ्रायहाय
आरो बे एगेन्स्ट टिमा माने बलखौ जोसननानै किपारा बुबथानानै आउटाव थाङोबा बे करर्नार जायो आरो।
अ उम ओमफ्रायहायो अफसाइद फालाय माजाद माजाद
अफसाइदफ्रा जाहैबाय माने जाय जेन'बा आंनि टिम आरोखि। माने आं बल सोगोन ओमफ्राय आं बे एगेन्स् टिमनिफ्राय माने सिगाङाव थाहैयोबा सिगाङाव थाहैनानै सासे लोगो आंनो बलखौ हरोबा थाय आं बल लाबाथाय बे अफसाइड जायो आरो।
अ अम आरो मोनसे थाइ ब्रेकार इदि माबा माबिबो होनबावो ना?
औ थ्राइ ब्रेखार औ थ्राइ बेखारा जाहैबाय माने खेलाया गेलेयै-गेलेयै सोलायनो हायासै एबा नोंबो गरसे नोंनिबो पार्टियाबो गरसे सोबाय एबा आंनिबो पार्टियआबो गरसे सोबाय। होमबाथाय माने था उनावहाय लास्टावहाय टाइमा जोबहैबा माने ट्राय बेखार होनाय जायो आरो।
अम ओ जेन'बा बे मोनसे मेटचआ बेसे गोबावसो जायो बा खय मिनिटसो?
जेनेबा फुल टाइबाथ' नाइनटि मिनिट जायो। गुजि मिनिट औ
ओमफ्रायहाय बेवहाय हाफ टाइम बेफोर ब्रेक बिदि थायो ना?
औ औ जेनेबा हा हाफ टाइमा जाहैबाय ब्रैजिबा मिनिट जाबाथाय हाफ टाइम जानाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय टेन फिप जि जिबा मिनिटसो ब्रेक थाहोबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय खेलाखौ फिन सा सुरु खालामफिननाय जायो आरो।
अ हम हम जोङो जितु दा मा होनो फिफा वर्ल्ड कापावहाय जोङो मोनसे हाइद्रेसन ब्रेक होनाय नुदों ना
औ औ
बेफोरखौ माने जोंनि लकेल एरियाफ्रावबो माने केल गामिफ्राव गेलेबाबो होयो नामा ना देग्लायसो फार्स्ट होजेनदों फिफा वर्ल्ड कापावसो
होनाय जायो होनायालाय गामियावबो होनाय जायो सिगांनिफ्रायनो बे होबाय थाखायो बेखौ माने
अ अम अम ओमफ्रायहायो नोंना दा माने गेलेनो गोनां दङ' नामा सानब्रै सानबाफोरनि गेजेरावहाय मबेबाफोर?
गेलेनो गोनाङाथ' दंगौ नै दा जोंना ग्रुबाव सावरायगासिनो। अबावबाफोर माने दाबसे जायगायाव मोनसे खेला जानो नागिरदों आरो ना बेवहाय माने जोहैनायनि बागै एसे सावरायलायगासिनो।
अ अम अम थ' होमब्ला ओ जोंनि समाबो जाबायानो होनजाबाय। नोंथांनिफ्राय माने गोबां ओ जोलुर बादायलायनाय बा गेलेनायनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। औ होमब्ला दोनथ'नोसै ना ।
औ दे होमबा औ ।